नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां मा होनदों नोंथां बारा खोनाफैयाखै नोंथां हेलौ
मोजां खोनाफैयाखै नोंथां हेल' अ अ इसे दासो खोनादों
औ
जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
औ दा बिदिब्ला नि बर' फोरनि जोंहा दोरोङारि समनिफ्राय दासिमबो जोंनि रंजालि बैसागु फालिनाय बा जोंनि बेबायदि खायसे फोरबो फोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला आं एसे जालायनानै होनि ओ जोंहा रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जोङो ओ जों आबाद‌ गाहाय सुबुं नालाय बेखायनो जोङो ओ बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना जोंहा बर'फोरा बे फोरबोआथ जोंहा जोबोर गाजा गोमजायैनो फालि जालाङो नालाय नोंथां दा आं नोंथांनावबो सोंनोसै सानो जे जोंहा बे रंजालि बैसागु फालिनायावहाय खालि जों सुबुं माहारियाल रंजाया बेवहाय जोंहा मोसौ मैसो बा ओ मोसौ बोरमाफोर खायसो जोंनि जिब जुनार जायखौ जोङो आबाद मावनायावहाय बाहायो बेफोरखौ जोङोहाय औ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो बा बिसोरनि मुङैबो सानसे सम होयो आरोना जोङो बेखौ आं दा नों थांनाव सोंनो सानो जे जोंहा जे मोसौ बैसागु गु होननाय बेखौ माबायदिहाय फालियो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे फोरमायनानै होलाय आंनो
औ नंगौ आ बिदिनो बैसागोआव होनोब्लाथ जोङो बेखौनो बुंनो हायो बैसागोआव जोङो मोननै रोखोमै जोङो फालिनो हायो जेराव मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो मोसौ बैसागो होनोब्लाथ जोङो गिबि सान खालिनो जोङो मोसौखौ जोङो मोनसे नेमखानथि हिसाबै जोङो बाउनाय जायो बा जोङो फालिनाय जायो जेराव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो लायो बा थाराय जाबस्रिं बेबायदिनो जोङो गोबां मोसौनि थाखाय जोङो लाबोनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो लाव फानथाव ओ हालदै बेबायदिनो जोङो गोबां मेगंखौबो जोङो माने बेहाय जोङो एसे एसे हानानै जोङो लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो माने बेखौबो जोङो माने मोनसे मोनसे मोनसे जोङो बेखौ गासिखौबो लगाय गथाय जोङो माला सुनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो बेखौ गासै नांगौमानि न'आव आलायना दोननो थाखाय बा गलियाव आलायना दोननो थाखाय बेबायदिनो जोङो बे मोसौ फोरबोखालि जोङो बे हाबा फोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बे मोसौआव जोङो फोननो थाखाय जोङो आरो बेबायदिनो हांगार जिगाबनि हांगार सावो बा खायसे खायसे खानथानि हांगारखौ जोङो हुखनानै जोङो थावजों गलायनानै जोङो मोसौनि गाबखौ सोलायहोनो थाखाय बा महरखौ सोलायहोनो थाखाय जोङो माने बिसोरनियाव जोङो थावजों लगाय नानै मोनसे हासुं बा जो लानानै मोसौ मोसौनिसिम जोङो दाब दाब दाब जायगायाव जोङो माने फाख्रा सिख्रा जोङो अरायबो फोननाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो बेहाय मोसौनाव जोङो गंफोराव सोरबा सोरबा थाव गुबै फोनना होयो सोरबा बेबायदिनो सोरबा गोदान गोदान रसा होनाय जायो बेबायदिनो थुखैनायजों लोगोसे ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो मोसौखौ जोङो जेब्ला जोंनि गासै नांगौमानिया जगारफोरा जागोन अब्ला जोङो बेखौ गासिखौबो खौबो जोङो ओ फालिखांजोबनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैमा बा जोङो फुख्रिफ्राव जोङो मोसौफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जोंनि जा हानानै लानाय लाव फान थाव हालदै जों बेफोरखौ माने जोङो खुबैस्रां खुबैस्रां जोङो माने सल' खनै खनै जोङो माने जोङो बे मोसौफोरखौ जोङो सारस्रि सारस्रि होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो थाराय बा जा हाबसिंफोरखौ जोङो लानानै माने मोसौफोरखौ जोङो बे ओ थाराइफोरजों जोङो माने बुसु बुस्रा बुस्रा होनानै जोङो माने गोबां सल' ख'नाय जायो बेबायदिनो जोङो जों गासै नांगौमानि मोसौफोरखौ हैैदिना मोसौ फुजा खालि जों माने बिसोरखौ उदां जोङो दुब्लिफोराव बा फोथारफोराव जोङो माने उदाङै जोङो बिसोरखौ हेगारनानै होनाय जायो जायनि जाउनाव बिसोरबो जाहाथे गावसोरनि फोरबो समखौ लानानै जाहाथे बिसोरबो बे दिनखौ लानानै माने एगारस्रांना होनायजों लोगोसे जाहाथे बिसोरबो उदां जायो आरो गावसोरनि गोसो मुथै माने उदां जानायजों लोगोसे गावसोरनि गोसो मुथै जेराव बेरायो मायो बेखौबो माने जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो सोरबा सोरबा एगारना होआब्ला जों बेहायबो गोदान गोदान जोङो माने बेहाय रसा सोलायना होनाय जायो मा बेबायदि मोसौ खुन्थि सोलायना होनाय जायो बेबायदिनो जोङो गोबां बेबायदिनो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनिखिजायथ' बेबायदियनो एसेबांब्राब मोजां फालिनाय जाया थेवब्लाबो जोंनि जा जों मिथिनानै मोनबोनाय आबै आबौआ जा फोरोंलांबोनाय बेखौनो जोङो दाबो एसे एलाबाबो जा जोंनि मिथिनाय बेखौ जों माने फालिबोबाय दं आरो आरो बेबायदिनो जोङो मानसि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो मा बुंनो जोङो जेब्ला दुइ थारिख बा थिन थारिक जायो अब्ला जोङो जोंनि जा मानसि बैसागो जों बेखौबो गाजा गोमजायैनो जोङो फालिनाय जायो बेबायदि बिदिनो जोङो बयबो जोंनि नांगौमानि दुइ थारिगावनो जा थिन थारिकावनो जा जों माने बयबो सुबुंफोरानो बा न'खर न'खर सुबुंफोरानो माने फुंखाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जियानो जा दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा बेफोरबायदिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो दुइ थारिखआव जाखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोंहा मोसानाय फोरबोबो जोङो फालिनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो बैसागोआव जोङो थिन थारिक बा सोरबा सारि थारिक बेबायदियनो गोबां आलदा आलदा दा समखौ लानानै माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओरैनोथ' जोंनिखैजाय तिन थारिकनिफ्राय जोङो मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनदों आरो जोङो ओ थिन थारिखनिफ्रायनो जोङो जोंनि गामियाव हाजासे नांगौमानि गाननाय जोमनाय नांगौमानि गोदान गोदान गाननानै जोङो जों बयबो गामिनि खौसे जानानै माने गामियाव जोङो बयबो गाजा गोमजायै बैसागो मोसानो थाखाय जोङो गाजा गोमजायै ओंखारबोनाय जायो आरो बेहाय गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ गामसा फास्रा गोबां बायदि बायदि आगरनि जोङो गानबोनानै गोबां गोसो गोरबोखौ जोङो एगारसारनानै माने जोङो बैसागोआव रंजाबोनो जोङो माने ओंखारबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो जोंनि जा गामियाव बेबायदिनो खुगा मेथाइजों बा खाम जथा सेरजा लानानै जों माने मोसानायखौ जोङो नुनो बगासिनो आरो जोङो दिनैसिमबो बे फोरबोखौ जों फालिबोगासिनो बेबायदिनो जोङो बैसागोखौ जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो बोराय बुरैसिम जों माने दिनैसिमबो बे बैसागोखौ नागारबोनो हायाखै जेराव जों दासिम मबो बेबायदिनो बैसागोखौ गाजा गोमजायैनो फालिबोनायखौ जों नुबाय दं आरो नोंथां ओरैनो नोंथांमोननिख्रुइबो बेबायदि बैसागोखौ माबायदि आदबै फालिनाय जायो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों
हेल'
औ
औ
खोनादों ना
औ खोनाबाय दे नोंथां
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो मोसौ बैसागुखौहाय जोङो दमासिनि सानाव फालिनाय जायो नालाय बेनिफ्राय बे सानावनो जोंहा बे जोंनि मिथिंगायाव मोननाय दिंखियाफोर खुंखाफोर बायदिसिना सेजौसे सेजौसे बिदिनि आरोना जोंहा बे बेबायदि मैगं खांथिंनानै जायो जायखौहाय जोङो
औ
बैसागुआथ' जोंनि गोदान बोसोर नालाय जोंनि आसाम हादोरसानि गोदान केलेन्डाराव गोलैयो नालाय बेखायनो जों गोदान बोसोर हिसाबै फालियो जोंनि आसामनि सुबुंफोरा बा जोंनि बर' हारिमुफोरा बेनिफ्राय जोङो बै सानावहाय जोंनि से थारिकआ फैसिगोन नालाय बैसागुनि बे ओंखायनो जोङो बै जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ थुखैखांनानैहायनो जोङो गासैबो न'खरनि आइजो माहारि फोरा बा सिख्लाफोरा बा ए खायसे देरफुनाय गथ'फोरा जायफोराहाय मैगं खााबथिंनो रोंगौ आरो खायसेयाहाय न'खरनि गाहाय बा हौवा माहारिफोराबो थाङो बिबदिनो दिंखियाफोर बा जोंनि अरन ओनसोलावहाय जंगालावहाय खाथि खाला थानाय बारि फोरावहाय बायदिसिना मैगंखौ खाबथिंना लाबोनानै जोंङो बिदिनो जों मैगं खांनानै जानाया जायो आरोना बे दिनावहाय बेनिफ्राय बे जानायनि जानायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा जोंनि देहायावहाय बायदिसिना बेराम आजार थानायफोर बेफोर गासैबो बेफोर खांथिंनाय मैगंखौ जानानैहाय दान नागारलाङो बा जेबो बेराम आजार जाया फैबाय थानाय बोसोराव बेबायदि सान्थिजों बे जोङो ओंख्रिखौ बा जानाय जायो आरो ना बेनिफ्राय बेखौ जोङो खायसेया ओरैनोबो जायोबा खायसेया बेदर होफानानै जानाय जायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जेन जोंहा से बैसागु खालारावनो जोंहा बेनिफ्राय जोंनि न'खरनि आबै आबौ आजौमोन जा गोमालांबाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि न'खराव थाबोनाय बिथांमोनखौ माने गोमालांनाय सुबुंफोरखौ गोसोखांथियाव जोङो बिसोरनि गोसोखांथियाव जोङो जेरैहाय बावथाय बावो बेनिफ्राय जोंहा जौफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बेयो निसा लाग्रा मुवाबाबो जोंहा दिनै भारत सरकार कुकार जि आइ टेक मोनजाबाय गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बे बेफोरखौ खायसे नेमखान्थिफोराव फालिबोयो बेखायनो जोङो खायसे जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जायफोरहाय जौ लोङो बिसोरनि मुङै जोङो जौ बावो बा जायफोराहाय जौ लोङा बिसोरनि मुङै जोङो साहाफोर बावो मेथाइफोर बावो बा बेबायदिनो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोर बावो बेफोरबायदि जोङो से थारिखावहाय बावो आरो ना गिबियावनो बेनिफ्राय जोंहा बैसागुआवहाय लोंनो होननानै गासैबो जोंनि बर' न'खरफ्रानो गोदोथ' गासैबो संनानै दोनोमोन माइब्रा अफ्रिफोर बा माइब्रा फिसिनाय बे बेफोरखौहाय जोङो बेनिफ्राय बे गोथैसि बावउनाया जोबखांब्लाथाय गामि गामि गासैबो बेरायो आरो गेदेरफोरखौ या खुलुमो बा गेदेरफ्रा उन्दैनो बोर होयो बेफोरबायदि खान्थिया जोंना से थारिखावहाय बैसागोनि बे सोलियो आरोना बेनिफ्राय बे खांनायनि उनावनो जोंहा नै थारिखफोरनिफ्राय जोंहा बिब्दिनो औ गोबांनो जोंहा गामिफोरावहाय मोसानो ओंखारनायखौ नुयो बा खायसे जोंनि जायफोराहाय आबैमोन सिं गंनाबो मोसानो हाया बिसोरबो रंजानो थाखाय एसे बिदिनो ओंखारबोयो थखन थुयै थुयै बा जों बिसोरनो अननानै एसे एनै माइरं दैरं बा रां रुफा हरो बिसोरो थांनानै बिसोरबो जयै बैसागोनि जोब खाथि सानावहाय जयै ज' जानानै जास्रांनो हायो बा रंज रंजानो हायो बेनि थाखाय बिसोरबो ओंखारबोयो आरोना बेनिफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे आरो गोबांनो आलासि दुमसि जानाय थायो बा जोंङो खायसेनि न'खरावहाय जोङो बेबायदिनो थिनानै दोनोबा बैसागु बोथोरावहाय जोंहा आलासि दुमसिफोरजों खबर लालायो बा आलासि जालायो बेफोरबायदि आरोना आलासि फैयो जाय माने मान होनो होननानै बा आलासि जायोब्लाथाय बैसागु बोथोरावहाय जोङो बा जायनि न'खरावहाय आलासि जाहैगोन बिथांमोनखौ मान खालामनो थांनाय महरै बा खुलुमनो थांनाय महरै थांनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदिहाय नुयो बेनिफ्राय जोङो बिदिनो नै थारिखनिफ्राय बा थाम थारिखनिफ्राय खाथि खाला गामि ओनसोलफोराव मोसानो ओंखारनायखौ नुयो सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोर ज' ज' बा बोराय बुरै फोर जायफोराहाय थाबायनो हायो बिथांमोनहाबो ज' ज' ओंखारो बा हायैफोराहाय बा उन्दै गथ'फोरा गामि ओनसोलावनोल' मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा बे मोसानायजोंहाय जोंनि जा फैबाय थानाय समाव जोंहा जे आबाद मावनो सम जाबाय नालाय बेखायनो जों आबाद मावनायनि आगोलावनो एसे रंजास्रानानै लायोबा जोंनि मोसौ मैसा मोसौ मैसोफोरखौबो जोङो रंजाखांहोनो बा उदां हगारनानै होयो जाय माने फैबाय थानाय समाव जोंहा आबाद मावनो गोनां जायो गोबां खस्थ' खामानि मावनो गोनां जायो बेखायनो जोङो बे बैसागु बोथोरखौ फालिनानै रंजास्रा रंजास्रानानै लायो आरोना गासैबो बिनिफ्राय बिब्दिनो बिब्दिनो जोंहा